नोंथां
औ खोनादों नोंथां। अ नै नोंथाङा दैमाय जिं जिं थाबायगासिनो।
आदसा गुं ग ग्रांग्रा खोनादोंलै नोंथां थाथ'नाय खारनायफोरखौ बा थाबायनायफोरखौ एसे थांस'नो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
आस्सा ओमफ्राय बोथोरफोराथ' मोजांखाना नोंथां?
औ ओ बोथोराथ' मा होनगोनथाय बिदिखौ मोजां नोंना गाज्रि होनोथाय बोथोराथ' जिबायदि गरम।
आबादफोर गायनायाव मोजां जायोलै नोंथां गरम बोथोरानो बेस्ट।
औ नोंगौ नामा नोंथां?
औ
दा आं माने आबादफोरबो बारा गाया नालाय बारा मोनथि लाङो नोंथां।
होमबाबो आं मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरो ना नोंथांनिसिम आबादनि सायावनो नोंथाङा दा एसेब्लाबो फोरमायना होखानांगोन जेरैबाबो।
अ अ एसे एनैखौलाय हागोन नोंथां मालायफोर गायनायखौ नुयो नालाय।
औ नोंथाङा आंनो माइ आबाद फोरनिफ्राय माइ गायनानै जोंङो बेफोरखौ माबोरै फोसाबनाय जायो जों माइ फिथाइफोरखौ जेरै मोननाय जायो बोरै बेफोरखौ जों मा खालामनाय जायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा माइ आबादनि सायाव?
हागोन नोंथाङा हागोन। हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा हायोब्ला फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथा हागोन।
बिदिब्ला दे नोंथाङा फोरमायदो एसे।
औ दा नोंथाङाथ' जेन'बा आंनिफ्राय माइ गायनाय माइ आबादनि सायावसो मिथिनो लुबगैदों नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
औ दा जोंहा माइ आबाद बुङोब्ला बे जोंनि बर' समाजनिल' नङा बियो गोबां सुबुंफोरनिनो मोनसे दे गाहाय आबाद महरै जों बुंनो हागोन मानो होनोब्ला जोङो बेखौ दैज्लां बोथोर बोथोराव गाहायै बेखौनो गायनाय जायो माने जेसेबांखिनि जोंहा गायनो थाखाय हा दङ बेयाव माने जोङो हालेवनानै माइ गायनाय जायो‌‌। मानो होनोबा जोङो माइनि ओमफ्राय माइरं मोनो जाय माइरंखौनो जोङो ओंखाम संनानै जानायाव बाहायो। दा दा जोङो माने माइखौ बोरै गायो होननानै बुङोब्ला जों फार्स्टावनो बुंग्रोनांगोन। जोंहा दाथ' जेन'बा जोंहा मा होनो गोनोखोानो मुगा दा बेवहाय मेसिनारि मुाफोर दं जेराव जोंङो हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर बायदिफोरबो दं पावार टिला फोर दं दा बैफोरनि गेजेरजों माने जोङो फोथारखौ फार्स्टआवनो एवगा लानांगौ
औ
बे हाग्रा हाग्राफोरखौ सोगग्रोनांगौ फार्स्टआव
औ
बिनि उनाव हालवनानै सानैनैसो आग्रााबखौ सेवनो थाखाय दोननांगौ आरो दा बिदिनो जोंहा हालेवनायाथ' दोनथ'बाय र' जेन'बा जोंहा बै जेनेबा थांनाय बोसोरनि सिगांनि मा होनो लइलि दोननाय जायो आरो माइ बोराय दा बैफोर माइ बोरायखौनो माने जोंहा मा होनो बस्थायाव सोनानै माइलि दोनो दा बे माइलिखौ दैयाव सप्तासेसो दैयाव सनानै दोनो दा सप्तासेसो दैयाव सोमना दोनखांनायनि उनाव बेखौ जोङो दैनिफ्राय बोखाङो आरोना नोंथां बोखा बिदिनो मा होनो ओ जोंहा लांदां जायगायाव ब माने फेनलानानै थालिर बिलाइजों खोबनानै दोनो साननै बा सानथामनि थाखाय
दा बेनि उनाव जोंहा साननबा सानथामनि उनाव खोबना दोनखांनायखौ जोङो बोलाना नायोब्ला जोंहा नुगोन दे बे माइनिफ्राय माने गोरलै गोरलै गाजा हरनायखौ जों नुगोन आरो रोदा हरनायखौ दा जोंहा बेबायदि रोजा हरबाय गाजा हरनाया जाबायब्ला जोंहा बे माइलिया माने मोजां जाबाय आरो बे माइलिखौ जोंहा मानलि दहाय आं आगोलाव बुंलांदोंमोन जे हाग्रा एवनो थाखाय हाग्रा सेवौनि थाखाय हालेवनानै दोनग्रोननाय जायो दा बैखौ माने जोंहा माइलि सोमनायनि सिगाङावनो हालेवनानै दोनखानाय जायो आरो बिदिनो जोंहा हाग्रा सौग्रायाथ' आगोलावनो हाल थाबाय बिनि उनावहाय जेब्ला माइलिया सोमो अब्ला जोङो बेखौ आरो फिन खेबसेबो हालेवनाय जायो हालेवनानै जेब्ला हाया गोमोन बा मोनहांनाय जायो बेखौ बिदिनो आलि सालि दाननानै आलि खोनानै आरो बिदिनो खनसे फोनायनि सिगां खनसे आरो हालौनाय जायो आरो ना हालेवखांनानै जेब्ला मा होनो उम फोथारा दोल दोल जायो
मोजाङै मोनो अब्ला जोंहा माने खोथिया फोनायनि थाखाय रेडि जाबाय होननानै जों साननो हायो आरो दा बिनिफ्राय जोंहा बेफोरो माने दै एसे लाव लाव थायोब्ला जोङो मा होनो हा मा होनो बेखौ फोथारखौ माने दसे एसे सम रानहोनांगौ आरो एसे हाखौ गोरा खालामनांगौ दा गोरा जानाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि माइलि सोमना दोननाय जि गाजा ओंखारनाय बे मान बेवहाय सारलानानै बा गा होनांगौ आरो इसे एसे थ्राय थ्राय सारना होनांगौ जाहाथे माइआ मा होनो खोथिाया मोजाङै रज'यो दा बेबायदिनो जोंहा बेयाव सारखांनायनि उनावहाय जेब्ला मा होनो दान मोन से मोननै दान मोननै बा मोनथामनि उनावहाय जा खोथिया मोजां जायो आरो गोजौ जौबोयो दा जौबोनाय लोगो लोगोनो जोंहा मा होनो बिदिनो जोंहा खोथिया फुजानाय फुजानाय सेबांहालागै जाबाथाय जों खोथियाखौ फुना लानाय जायो आरो आखाइ हिसाबै फुयो मथा मथा खालामनानै बेबायदिनो फुखांनायनि उनावहाय जोंहा मा होनो जोंनि बे माखासे गायनो गोनां जि हा बे बेखौहाय जोंहा खोथिया फोनायाव फोनायनि सिगां जेरै हाग्रा संनो हालौना दोननाय जायो बेबायदिनो हालुवना दोनखाग्राय जायो आगोलनि समावनो बिनि उनावहाय जोंहा आरो फिन खेबसेब हालौवो जोंहा खनथाम खनब्रैहालागै हालेवनाय जायो मोनसे जेनेबा फोथारखौ बिदिनो हालौ हालौ जोंहा मा होनो हाया जेब्ला हाग्रा बंग्रा सेवजोबनानै हाया ग्लेब दुरै मोनगोन अब्ला जोंहा बेबायदिनो आलि दानखांनायबो थायो आलि दानाय आरो बे जेन'बा जों हाग्रा सेवनो हालवैटाइमावनो जोंङो आलिखौ दानना लाखायो नालाय बिनि उनावहाय जोंहा फिनै फिनथाम हालेवनायनि उनावहाय मा होनो आलि खोना लानाय जायो आलि जोंहा बिबायदिनो मा होनो जेब्ला हाया माइ गाय जियानो जाबाय अब्ला जोङो बेवहाय माने बै खोथिया जि फुना लादोंमोन बेखौ गायनाय जाबायो आरो नोंथां दा बिदिनो जोंहा गायखांनायनि उनावहाय बिदिनो जोंहा बिदिनो ब्रै बा दानसो नांगौ आरो बिनि उनावहाय जोंहा माइआ मोजां नै गोजौ जौनानै बेवनिफ्राय फिथाइखौ जों मोननो हायो जेब्ला जों फिथाइ मोनो फिथाय थायो फिथाय थायखां नायनि उनाव जेब्ला बे फिथाइया मोनो गोमो गोमो जायो अब्ला जोङो बेखौ ओ बेयो दानि माने खासिजों हानानै दांग्रि गिदिर गिदिर दांग्रि खालामनानै न'आव लाना फैयो दा बियो बे आदबा माने एसे सिगांनिमोन दानि समावथ' जोंहा जिबायदि मेसिनारि मुवा फोर ओंखारबाय दा बिनि गेजेरजोंनो जोङो माने मा होनो मेसिननि गेजेरजों नो जोङो दुब्लि बारियावनो खेबसेनो हाखानै खेबसेनो माइ गुथिखौ मारा होखानानै जोङो बस्थायाव सोनानै न'आव लाबोनाय जायो आरो दा न'आव लाबोनानै बेखौ दुलियाव बा बाख्रियाव सोनानै जोङो लानाय जायो दा बेफोरो जोंहा गोदान आदब जों बाहायजानाय मोनसे जेन'बा आदबफोर आरो गोदान जेन'बा जोंनि गोनोखोआरि बिगियानगिरिफोरजों दिहुनजानाय मोनसे आदबफोर आरो बेफोरो मानो होनोबा जोंहा बिगियानगिरिफोरा जौगानायजों लोगोसे गोबां गिदिर गिदिर मेसिनफोर ओंखारबाय नालाय नोंथां दा बेफोरनि गेजेरजों जोंहा समाजाव खामानि मावनायनि माखासे बिथिङावबो जों गोरलै जानो हमबाय आरो गोरलैयैनो जों खामानिफोरखौ मावफुंनो हानाय जाबाय दा बेफोरनो आरो नों थां जोंनि गेजेराव माइ गायनानै जेन'बा जों माइनिफ्राय माबायदि फिथाइ मोनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइफोरखौ माबोरै गायो बेबायदिनो गायो नामा नोंथां दा नोंथाङाबो फोरमायना होदो नोंथां एसे
अ नोंथाङाथ' फ्राय खोथाफोरखौनो मोनथिजोबखाबाय मोनथिजोबखायो नोंथांमोनालाय बिघा बेसे गायदों ओमफ्राय नोंथां
ओ जोंहाथ' बिदिनो बांद्राय गाया दस बिगासो गायनाय जायो नोंथां
आदसा बेनिखायनोथ' नोंथाङा मोनथि फ्राम खायोआनो खोथाफोरखौ
थेवब्लाबो माने नोंथां गायनाय फुनायनि माखासे आदब खायदाफोरा जायगा लायै जायगा आलादा जायो बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलनि माखासे आदबफोरखौ एसे फोरमायना होदो औ
आं खिन्थानानै होुयो अब्ला नोंथांनि एसे।
औ औ।
जोंहाबो बिदिनो गायनाय फुनायफोरा जायो आरो सोलियो आरोना नोंथां‌‌ एबा एखे रोखोमैनो नोंसिनिजों आरो नोंसिनिजों एखेयानो होनफ्राम जायो जोंहाबो बि बिदिनो मा होनदों खोथियाफोरखौ फुख्रिफोराव बा दैफोराव सोमनानै दोनथ'नाय जायो आरो ना नोंथां।
औ
बिदिनो सोमनानै दोनखांनायनि उनाव मा होनदों बेफोराव गाजा बेरोना नोंथां जेब्ला दैयाव सोमनायनि उनाव जोङो बैफोरखौ मा होनदों। बिदिनो जोंनि हाफोरखौ मा होनदों बिदिनो फिनथामसे हालवनानै जोङो हाफोरखौ बिदिनो गोमोन खालामामनाय जायो आरो ना नोंथां एसे
औ।
गोमोन खाव खांनायनि उनाव जोङो बैफोरार जे खिलिखानाय मा होनो। माइ आबाद माइफोरनि जे फिथाइफोर बेफोरखौ जोङो मा होनो बेफोराव सारलानानै होनाय जायो नंगौना नोंथां। जोङो औ जोङो बैफोरखौ सारलांनायनि उनाव मा होनदों बिदिनो गोबां म् माइफोरा मा होनदों खोथिया महरै जों नुनो मोनो। जोङो मा होनदों एक केेरेेज स मोन बेफोरबायदि खोथियाफोरखौ फुनानै लाखां फुनानै लाखिगोन आरोनानै नथां फुनानै लाखांनायनि उनाव जोङो मा होनो जोंनि जे हाफोर बैफोराव जे जों फोमोनखानाय हाफोर बैफोराव जोङो बिदिनो गोबां बिबाङाव बे हाजिराफोर लाफोनानै बा बि गोबां सुबुंफोरा गायनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय जोंथ' आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां आगजुफोरबो जोङो नुनो मोनखाबाय माल बुस्थुफोरबो जे मिसि नो गायजानाय आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनखायो बा बेफोरबायदिनो गोबां आइजें आयलाफोरखौ। जोंो नुनो मोनखायोआानो मा होनदों मेसिनफोरजोंबो जोङो गायनायखौ जों नुनो मोनो जाहाथे जोंहा बिदिनो गोबां खम बिबाङाव मा होनदों मानसिफोर नाङाबा खस्थ'खौ जोङो नुनो मोननाय नङा आरो ना नोंथां माइ आबादफोरनि गेजेराव जोंहा बेफोरबायदि माइ आबादफोरखौ गायनाय जायो जोङो मा होनदों बिदिनो। गामि एरियायावहाय बेफोरबायदि माइ आबादफोरखौ बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो
औ
आरो मा होनदों बेफोर माइ आबादखौ बयबो गासैबो सुबुं बा गासैबो हारि फोरानो बा गासैबो हादोर फोरानो मावनायखौ जोङो नुनो मोनखायोानो नोंगौना नोंथां
नोंथां
औ जाहाथे माइया बिदिनो गोबां रोखोमनि दं माइ हायथानो माइ गोजौनो बा बिदिनो जोसा दाउथुनो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माइ आबादफोर दङ आरो ना नोंथां जोंना जोंहा बिदिनो माइ औ जोंहा बिदिनो सिथाब सिथाब जेरै मा माइब्रा आबाद। माइ आबाद। बेफोरबायदि गोबां दं माइब्रा आबादाथ' जोंहा बिदिनो मा होनो सिथाब सिथाबै सिथाब सिथाब जायो आरोना नोंथां खोनाना नोंथाङा औ। सिथाब सिथाब जायो आरो जोंहा बिदिनो जोसा दाावथु होनोब्ला बेफोर मा होनदों। एसे जोसा महरै मोनामो आरो ना नोंथां बेफोरबायदि बेखौनो जोङो मा होनदों गामि एरिया फोराव नुनो मोनो बेफोरबायदिखौनो जोङो मा होनदों गास बेबो ओनसोलफोरावनो नुनो मोनजोबो आरो नोंथां।
औ।
आदसा नोंथां जोंना समावबो जानानै फैबाय दे बिदिब्ला नोंथां।
औ जागोन दे
दे